औ नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों। नोंथाङा मानोबा कल हरदोंमोन?
औ नोंथां बेखौं आं बेखौ नोंथांनो दा आङो बुंनो सानदों माने दा नोंथाङा मा खालामनानै दङ?
दङ ओरैनो ओ मोनाबिलिनि साहा लोंखांनानै एसे उन्दुग्लांनानै दङ बिसि
अ। थ' नोंथां जाखांबायना?
ओ दाथ' जानो जाथ'वाखै दासो जानाय लोंनायनि संनो खावनो लाहार फाहार खालामबाय थादों। नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ? हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेल'। हेलौ। हेलौ। आं खोनागासिनो दङ नोंथां। हेलौ।